औ हेल' नोंथां।
औ औ औ खुलुमबाय खुलुमबाय ओ नोंथां जों मोनसे ओ गोनां आयदा लानानै सावरायनो होनना फैनाय जादों नोंथांजों सावरायजागोन ना?
औ औ नोंथां सावरायजागोन दे सावरायजागोन
औ औ दा जोंहा सावरायनो लानाय गुबै आयदानो जाहैबाय ओ जोंहा मिथिंगा मिथिंगाखौ जोंहा माबादिहाय मोननो थाङो माबादिहाय जोंहा मिथिंगाखौ रैखा खालामनानै लाखिनांगौ जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां आङो थारैनो बेनि सोमोन्दै एसे सावरानाय ना होनो हागोन एबा फोरमायना होनो हागोन औ जोंहा माने मिथिंगायाखौ बोरै माने मिथिंगाया माबोरै गाज्रि जालांबाय दं बा खहा जालांबाय दङ ओमफाय जों बे मिथिंगाखौ जों माबोरै गाज्रि जानायखौ बा खहा जानायखौ जों एसे होबथानो हायो बा खम खालाम- खालामनो हायो।
बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो सुंद'यै एसे सावरायनानै होलांनोसै नोंथां औ जोंना गिबियावनो बुंब्ला बारमण्डल बा आबहावा बा मिथिंगा माने बेयोहा माने बे आबहावाया जोंहा माने जिब जुनार दाउसिन दाउला जिखिनि जिउ गोनां जिब जिउ गोनां जिब बुंब्ला जिब जुनार बुंब्ला जोंहा मानसि दुमसियाबो गोलैयो माने मानसि दुमसि सुबुं माहारि जिब जुनार दावउसिन दाउला माने बेहा आबहावाजों एंगार हालायै माने सोमोन्दो दं आरोना नोंथां
औ औ नंगौ।
औ जोंहा गिबियावनो माने बे आबहावाया माबोरै गाज्रि जालांगासिनो मानो होनोब्ला जोंहा आबहावाया माखासे बिबाङाव माने जेरै अरनबारि सिफायनाय बा हाग्रा दानफायनाय बा बिफां लाइफां दानफायनाय बेनिफ्राय गोबां बिबांनि जोंहा माने आबहावाया गाज्रि जालांबाय दङ आरोना।
दङ दङ औ औ।
अरन बारि सिफायोब्ला हाग्रा बारि दानफायोब्ला जोंहा मा जायो बेयाव थानाय दाउसिन दाउला जिब जु जुनारफोराबो गोबां बिबांनि खहा जायो बिस नि थानाय जायगा थाग्रा खुलि बेफोरबो गैया जायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव मा जागोन जोंहा गोबां बिबांनि अरनबारि सिफायोब्ला बिफां लाइफां दानफायोब्ला मा जायो जोंहा अखा हानायनि बिबाङाबो खम जायो आरोना।
खम जायो औ।
जायनि जाउनाव माने गोबां गोबां टाउन सोहोरफ्राव बिल्डिं बायदि न' बां लुनो थाखाय गोबां बिबांनि हा हाग्रा दानफायो माबा दानफायो बिदिनो अरनबारि सिफायो। बिनि जाहोनाव जोंहा माने रानस्राव बालाबारि बिदि जालांनायनि गोबां माने सान्स थायो आरोना बेखायनो जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ बा होबथानांगौ मानो होनब्ला जोंहा बिफां लाइफाङासो जोंनो माने अक्सिजेनखौ होयो आरोना नों
होयो होयो औ।
थ' जोङो हां लानायाव बाहायनाय जे अक्सिजेन बे अक्सिजेनखौ माने बिफां लाइफाङा जोंनो होयो आरोना जुदि बे बिफां लाइफांखौ दानफायबाय थायोब्ला जोंनि बे बुहुमनिफ्राय अक्सिजेना गोमालांगोन आरोना। आरो जों जिखिनि हां लानायाव जों अक्सिजेन बोयो जों बिथि हगारनायाव जोङो कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ हगारो आरोना नोंथां।
औ औ।
फिसोरा माने बे बुहुमनिफ्राय बोरै गोमालाङो होनब्ला बे बिफां लाइफाङासो कार्बन डाइ अक्साइडखौ सोबनानै लायो आरोना। कार्बन डाइ अक्सायदखौ सोबना लानो बिसोर जोंनि बे मिथिंगाबा आबहावाखौ माने बिसोरो मोजाङै लाखियो आरो ना।
लाखियो औ।
बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन बे बिफां लाइफां दानफैनायखौ जों बन्द' खालामनांगोन। बा बिफां लाइफांखौ फांसे बिफां लाइफां दानफायोब्ला जोङो बेनि जायगायाव फांबा बिफां थाङा गायनाङो आरोना
औ नंगौ नंगौ।
बेनि उनाव जोङो मा दङ बिदिनो गोबां बिबांनि कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय जि गाज्रि मुं वा बेसाद जिखिनि उखुन्दै गेस बे फोरबो माने जोंनि बार मन्दलखौ माने गोबां बिबांनि खहा खालामबाय दङ आरोना। जोंनि आबहावा
खहा दङ औ।
औ बेफोरनिफ्राय जिखिनि ओंखारनाय उखुन्दै गेस लेथ्रा लेथ्रा जेनेबा खैला सावनायानो जा इथा साव अनायानो जा इथा बानायनायाव सावनाय उखुन्दै बिदिनो रिफाइनारि अवेल बिदिनो थाव बाहायनायनिफ्राय जिखिनि ओंखारनाय उखुन्दै गोबां जिखिनि उखुन्दै ओंखारनाय गेसफोरा जोंनि बारमन्दलाव गोसारनानै थायो आर ना फोर गेसफोरा माने जोंनि बारमन्दलाव थानानै गोबां बिबांनि जोंनि मिथिंगायाव खहा खालामबाय दोङ जायनि जाउनाव जोंनि बे सुबुं माहारियाबो बे गेसखौ जोङो हां बोनायाव हां लांफायोबा माने बिदिनो हां लानायाव जोंहा जेरै बेमार आस्थामा बिदिनो समफ्ल'नि बेराम बिदिनो गोबां माने जोंहा बेराम जायो आरोना नोंथां।
जायो जायो औ।
फोर गेसफोरखौ माने जोंनि बिफां लाइफाङासो सोबनानै लायो आरोना। जों खो बेखायनो बिफां लाइ फां दानफायनायखौ जोङो बन्द खालामनांगौ आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंहा माखासे दङ जेरै गारि मथर खारनाय बा गारि मथर बाहायनाय। बेनिफ्रायबो गोबां बिबांनो जोंनि आबहावाया माने बिराद माने गाज्रि गोहोम खोख्लैबाय दं आरोना नोंथां।
औ।
जोङो गारि मथरा पेट्रल डिजेलजोंसो खारो नालाय मानो होनबा बे पेट्रल डिजेलाव ख खामनानैस सो माने मा जायो माने गारिया। खारो जेब्ला पेट्रल डिजेला खामो अब्ला बे खामनायनिफ्राय जिखिनि ओंखारनायाव उखुन्दै बेफोरबो माने गाज्रियै माने जोंनि आबहावायाव गोसारनानै जोंनि बे गा गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो बे कल कारखानिफ्राय। ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरो माने गेसफोरा लोगो नांनानै मा खालामो बार मन्दलाव थानानै गेसखौ बया खालामो आरोना जायनि जाहनाव जोंनि अजन थोरफो होननाय मोनसे दंना थोरफो। जाय थोरफोआ माने जोंखौ माने साननि रोदानिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि गाज्रि रोदा। आल्ट्रा भायलेट र्रेस होननाय बे रेसखौ माने अजनथफोरखौआसो लाखिनानै दोनो आरोना। जायनि जाहोनाव बिदिनो गारि मथर खारनाय बिदिनो कलका खानिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि उखुन्दै दारिनिफ्राय ओंखारनाय बेफोर बे लेयारखौ बा बे थोर खौ खहा खालामबाय दङ आरो ना बेनिखायनो जोङो बे गारि मटर बायनायखौ जों एसे खम खालामनांगौ बा मोब्लिबनि गारि बायनायखौ जों एसे बाहायनांगौ आथिलावथ' मोब्लिब। नि गारि ओंखारबायनालाय नोंथां।
जों बेखौ एसे नोजोर होनानै गारि मटर सालायनायखौ एसे खम खालामनांगौ आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोंहा मा दङ नोंथां ओ प्लास्टिक बाहायनाय। बा दाखोर दाला मुवा बाहायनाय मानो होनबा प्लास्टिक बाहायनायाबो आथिखालाव गोबां बिबाङै जोंनि हा बारमण्डल आबहावाखौ खहा खालामबाय दङ प्लास्टिक माने प्लास्टिक सावनायाबो जोंनि बारमणडल गेसाव गोबां बिबांनि माने खहा लाबोबाय दं आरो ना नोंथां। थिग बेबायदिनो प्लास्टिकखौ जेराव मेराव गारनानै दोनोब्ला माने मा जायो। प्लास्टिकखौ मायबा सोरखिनानै। बा बेनिखौ सोरखिबोनानै माने बिफां लाइफां रज'नाया माने गोरलै नङा आर ना बा सोर। खिनो हाया बा बेखौ सोरखिनानै रज'नो हाया। बेनि उनाव जोंङ दङ बिदिनो माखासे हासारफोर मुलि बाहायनाय। बिदि गोबांनि एमफौ फोथैग्रा मुलि हाग्रा फोथैग्रा मुलि बेफोरबो माने जोंनि हाखौ बा हानि जिबखौबो फोथैबाय दङ। बा बेबायदिनो जोंनि आबहावाखौ गाज्रियै खहा खालामबाय दङ बेफोरनो जोंनि गासै। दायनिगिरिया जाहैबाय जोंहा सुबुं सुबुं अनजिमा बांनाय। बे सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो बिफां लाइफां दानफायनाया जायो गारि मथर सालायनाय जायो। दारिमिनफोरा माने सालायनाय जायो बिदिनो प्लास्टिक बाहायनाय जायो आरो ना। बेफोरबो बेफोरनो माने माखासे। माखासे जाहोन नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै मानिबा आयदानि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ थारैनो ओ नोंथाङा बुंलांखानाय बादिनो जोंहा ओ जा मिथिंगा एबा आबहावाखौ ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा आबहावानि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंहा मिथिंगाजों लोगोसे जोंनि थांना थानाय जिब-जुनार ओ मानसि दुमसि गासै जिब माहारियानो जोंहा। मिथिंगाजोंसो सोनारनानै थायो नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ गिबियावनो। बुंनो हायो नोंथाङा बुंलांनाय बाददि जेरैहाय जोंहा दंफां। फां लाइफांनिफ्राय जोंहा। अक्सिजेन गेस मोननानै थांना थानायाव एसे माबा मोनो हेफाजाब मोनो। नङा होमबा? थांना थानायाव अक्सिजेन गेस जायनि जाहोनाव जों थांना थानो हायो सुबुंफोरा हां लानानै। दा बे रोखोमैबो जोंहा जिब जुनारनि बेलायाव बुङोब्ला जिब जुनारफोरा। गेदेर गेदेर अरनबारि मिथिंगाजों ओ थाफानानै ओ जिब जुनारफोरा ओ जिउ खुंलाङो नङा होनबा अरनबारिफोराव थानानै थिग बेबायदिनो जोंहा बायदि रोखोमै मिथिंगाजों सोनारलायनानै थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा मानसि दुमसि जिब दा बे दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ मिथिंगायाव बायदि रोखोमनि गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय नों थाङा बुंलांखादिनो बुंलांखानाय बायदि बारहावा गेब्रेनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा मिथिंगानि औ औ जेरैहाय जोंहा सुबुं माहारिनि जाहोनावनो जों बेफोर गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय गेदेर गेदेर ओ कलकारा कल कारखाना दाफुंनाय एबा दारिमिन फसंथानफोरनिफ्राय जा ओंखारनाय थुङा ओ उखुन्दै गुबुंले उखुन्दैफोरा जोंनि ओ बारहावाजों गोरोबफानानै जोंनि जा बारहावा बेखौ गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि मिथिंगानि थिग बेबादिनो जोंहा ओ जा जोंनि गारि मथर बाहायनाय ओ जा गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै गाज्रि उखुन्दैफोराबो जोंनि बारहावाखौ ओ गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ आं सानो ओ जोंहा ओ थावनि पेट्रल नि डिजेलनि गारि साला गारि मथर सालायाबालासिनो जोंहा ओ मिथिंगाखौ एबा बारहावाखौ रैखा होनोब्ला जोंहा ओ जोंहा कारेन्टनि गारि बेटारिनि गारि सालायनाया मोजां नङा होमबा गारि मथ थर मानो होनोब्ला बे फोरखौ सालायोब्ला जोंनि बारहावाया ओ जेबो गुबुंले जानाय नङा होननानै आं सानो दा थिग बे रोखोमैनो जोंहा ओ जोंहा ओ अरनबारिनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गेदेर गेदेर अरनबारि हाग्रामा ओनसोल आवहाय जोंनि सुबुं माहारिफोरा एबा सुबुंफोरा ओ जोंहा दंफां लाइफां गेदेर गेदेर दं फां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै बायदि रोखोमनि न' बां लुनानै थाहैनायखौ जों जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां गेदेर गेदेर हाग्रामाफोरावहाय थिग बेबादिनो गेदेर गेदेर हाजो ओनसोलफोराव जोंहा थानाय जा जिब जुनारफोरा गावसोरनि थानाय जायगाखौ नागारनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुं माहारिफोरा ओ हाग्रा बंग्रा एबा हाजो ओनसोलखौ दानस्रांनानै थाहैनायनि बेलायाव जोंहा जिब जुनारफोरा ओ थानो जायगा मोनै जायो जायनि जाहोनाव जिब जुनारफोरा मिथिंगानिफ्राय जा अरनबारिनिफ्राय ओंखारबोनानै जोंनि जा जौवेन ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनानै जोंनि हायेन ओनसोलाव ओ बायदिसिना रोखोमनि सुबुं माहारिखौ ओ खहा खहा खालामनाय एबा सिलिंखार खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ जेरैहाय जों नुनो मोनो ओ मैदेर बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोरा फैनानै जों नि हायेन ओनसोलाव बायदि रोखोमनि आबाद बायदि रोखोमनि ओ खहा खालामफैनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमैनो बेनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि गुबै जाहोना ओ सुबुं माहारि नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो नङा होमबा दा सुबुं माहारियानो जोंनि गासै मिथिंगाखौ गुबुंले खालामनाय एबा मिथिंगानि जा बारहावा बेफोरखौ गुबुंले नाय खालामनायाव गोबां ओ आखाइ होबोदों एबा गोबां गारजि रोख खोमै बिहोमा होबोदों। नङा होमबा? थिग बे रोखोमैनो जोंहा आ मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय ओ खायसे खायसे ओ जोंहा आ बिथिङावहाय गोबां खहा मोननो हायो जेरैहाय दैबाना जानाय बेबो मोनसे मिथिं गानिनो सोरजिनाय नङा होमबा? नोंथां औ औ गोबां अखा हानायनि जाहोनावहाय जोंहा दैबाना जायो। दैबाना जानायनि जाउनाव जोंहा गोबां खहा सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो जिब जुनार मानसि दुमसि बायदि रोखोमै जोंहा खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। थानो जानो जायगा मोनिखौ जों नुनो मोनो दैबाना जानायनि जाहोनाव आरो बे बेजों लोगोसे आ मिथिंगाजोंनो सोरजि जानाय जेरैहाय बांग्रिं मावनाय। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां‌ औ औ।
मावनायावाबो जोंनि मिथिंगाजोंनो सोरजि जानाय मोनसे ओ मोनसे मा होनो बेखौ ओ जाहोनाय मोनसे जाथाय आरो नङा होमबा नोंथां थिग बेबो मोन से बांग्रिं जानायनि जाहोनाव जोंहा गोबां खैफोद नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनो। बेजोंनो लोगोसे मिथिंगा जों जाहोनाय होनोब्ला सारअन्थाइ गावनाय बायदि बायदि रोखोमनि ओ जोंहा मिथिंगाजों सोरजिजानाय जोंनि जा थांनानै थानायाव जोंहा मोगा मोगि जानांगौ जायो। नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंहा नोंथाङा बुंलां थानाय बायदि जोंहा ओ मिथिंगाखौ ओ जों सुबुं माहारि इ थांनानै थानानैदि जोङो ओ रैखा खालामना नै लाखि नांगौ। ओ मानो होनोब्ला मिथिंगा थायोब्लास सो जोंहा सुबुं माहारियाबो थांना थानायाव ओ राहा मोनगोन। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ औ।
दा नोंथां जोंहा रायज्लायनाय समाबो एसे जानानै फैबाय। नोंथांजो